औ नोंथां। खोनादों।
औ। औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथांजों गोनां खोथा सावरायनो होननासो हरनाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' आइजो एबा जोंनि बर' माह सु ओ आइजो सुबुं माहारिनि सायाव फोर सावरायनो लानाय जादों दा बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो खोथा फोरमायनो हागोन नामा आइ जो माहारिनि फारसे।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ हा आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला जों गास सिबो मोनथियो जे आइ जो माहारिया मोनसे न'खर खुंनायनि बा ओ नख खरखौ बेंनायनि मोनसे गाहाइ खुन्थिया होननानै जों गासिबो मिथिखायो नङा होमब्ला नोंथां?
नोंगो नों
आइजो माहारि आइजो माहारि नङाब्ला ओ मोनसे नख'रा मालाबाबो जौगानो हाया ओ आइजो माहारियासो ओ नख' खर सामलायनाय बा न खर बेंनायनि मोनसे गुबै ओ राहा होननानै जों गासैबो मिथिखायो। मोनसे नख'रावहाय आइ मोनसे नख'राव हाया आइ जोफोर गैयाब्ला नख'रा माबायदियै गेग्रेबलाङो जों बेफोरखौ ओ बर समाजाव गासैबो नुबोखादों नङा होनबा नोंथां। ओ बेफोरबादिनो आइजो माहारिया गोबां रोखोमै ओ खामानि मावनानै गावबा गावनि न'खरखौ बेंनायखौ जों बर' समाजाव नुबोगासिनो दं। ओ बर' आइजो होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मोनथिखायो जे बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दिनै। सिम लानानै। बां ओ खामानि मावनानै गावबा गावनि नखरखौहाय ओ सामलायलांनायखो जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय बर आइजोफोरा गोबां खामानिफोरावबो आखा फाखाखौ जों नुनो मोनदों ओ जेरैबायदि माइ गायनाय ना गुरनाय ओ। दाउ अमा फिसिनाय। गोबां खामानियावनो जों आखा फाखाखौ नुनो मोनदों गोदो गोदायनि बर आइजोफोरा ओ गोबां रोखोमनि दानाय लुनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबादि दानाय लुनायखौ खालामनो थाखाय। बर आइजोफोरा गोबां रोखोमनि खस्थ खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ बर आइजोफोरा दानाय लुनाय दानो थाखाय जों ओ गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय।
ओ नोंगौ।
हिसान दानोब्ला गोबां जोंनो दानाय लुनाय आइजेंफोर नांगौ जायो जेरैबायदिहाय ओ तातखाल जोनथोर। ओ। बेफोरबायदिनो माखु गन। जि गोबां रोखोमनि नांगौ जायो बेफोरखौहाय बर आइजोफोरा ओ दाउ अमा फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै बेफोरनि रांजोंहाय बायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो हिसान दानो होननानै बुङोब्ला जोंनो ओ खुन्दुंनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नों। नोंथां बे। बेफोर खुन्दुंखौहाय बर आइजोफोरा। गावबा गावनि आखाइजोंनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथाइनि रोसिफोरजोंहाय गाब गानानै गावबा गावनि नांगौ गाबखौ बानायनानै लानायखौ जों। जों नुनो मोनबोदों ओ बेफोरबायदिनो ओ‌ आगर-आगर होनाय।
ओ नोंगौ।
गोबां आगरफोरखौ बानायनानै गावबा गावनि जिआवहाय एरखांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर आगरफोरनि मादावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ‌ जों हाजो आगर दिंखिया आगर दाउथुर बिबार दाउथुर मेगन। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगरफोरखौ जों गावबा गावनि जिआवहाय एरसखांनानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों। गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्ला। बर हारियाथ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नंङा होनबा नोंथां। ओ बेस। बेफोरबायाददिनो जों गोबां रोखोम। रोखोमनि माइ गायबोनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय माइसा, माइब्रा, जोसा गोबां रोखोमनि माइफोर दं बेफोरखौहाय आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ मेसेें बोद। देरावहाय। गोबां बर माहारि बा। बर आइजोफोरानो। ओ गोबां मैगं-थाइगं गायनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबादि कबि। लेस्रा, पथल, भिन्दि बायदि-बायदि। ओ बरस। समाज होननानै बुङोब्ला। ओ दाउ अमा फिसिनायाबो मोनसे ओ‌ होनना। हगारनो हायो बाहागो। बेफोरबायदिनो बर आइजोफोरा। दाउ अमा फिसिनायखौबो जों नुनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो। गोबां ओ ना गुरनाय बा खांख्राइ साम हमनाय बेफोरखौबो जों बर समाजाव गोबां रोखोमै नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे नखरखौहाय बर ओ बरहारिनि आइजो बा गुबुन हारिनि आइजोआबो बेफोरबायदिनो नखरखौ सामलायनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों ओ नोंथाङाबो नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय एबा नोंथांमोननि नखरनि ओ आइजोफोरा माबादियै ओ गावबा गावनि नखरखौ हमथानानै लाखिदों बिनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो दा नोंथाङाथ एसे आगोलावनो गोबां खोथा आनो फोरमायनानै होलांखाबाय। दा आंबो जा हायो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो लादों दा जों हा आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारि होननानै बुङोब्ला जोङो आइजो एबा हिन्जाव माहारिखौनो ओ न'खरनि माइनाव होननानै ओ मोन थिनाय मोनो आरो दा बेनि लेखायाव जों नायनो थाङोब्ला बिथांमोनानो जेराव गंसे न'खरखौ ओ हमथानानै ला खियो नङा होमबा थिग बेबादिनो सासे आइ ए एबा हिन्जावा न'खरनि जानाय लोंनाय मायेन मावनाय दांनाय गासैखौबो गासैखौ खामानिखौनो ओ गाव मावजोबो एबा गाव मावनो आखायाव लाजोबो
औ औ
बेबादिनो सासे मोजां आइजोनि आखल आखु खौ जों बिनि ओ मावनाय दांनाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो बिनि आखला मोजां ना गाज्रि ओ दा थिग बे लेखायैनो जोङो जेरै नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ जा गुबुन न खरनिफ्राय हाबा जाबोनाय जा आइ जे एबा हिन्जाव
औ औ।
उम जा न'खराव हाबा जा फैदों बेवहाय बै न'खराव अनज्लायनानै रुजु रुमु संसार जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो बिथांनि मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बिथांनि आखल आखुखौ मिन थिनो हायो। जेरैहाय ओ बिहाव बिखुन जोखौ अननानै रुजु रुमु संसार जानाय गोजोन संसार जानायखौ जों सासे आइजोनि मोजां आखु गोनां आइजोनि ओ आखलाव नुनो मोनो। दा थिक बेले खायनो गा सिबो आइजोनि गोसोआथ' मोजां नंजोबा एबा एख एखे समान जाजोबा। थिक बेबायदिनो खायफा खायफाखौ खौ जों ओ गाज्रि आखुनि आइजोफोरखौबो जों नुनो मोनो। दा सासे आइजोनि एबा न' खर हमथाना लाखिनांगौ खोथा ब्लाथ' गोबां खामानि मावनांगौ जायो सासे आइजोआ। जेरैहाय सासे आइजोनि मावनां खामानिया न'खर गंसेयाव थाखायो जेरै ओ गावनि फिसाफोरखौ मा माबादि जोथोनै लाखिनांगौ जान जानाय लोंनाय ओ फ गाननाय जोमनाय बायदि रोखोम न'खरनि बायदि रोखोम खामानि जेरै फिसाया फरिदोंना फरिया ओ जादोंना जाया मा लोंदों मा जादों। ओ गावनि फिसाया अबाव थांदों अबाव खामानि मावदों थिग बे लोख रोखोमैनो जेरै गावनि फिसाया सोर सोरबादि लोगोजों लोगो जाद दों मोजां ओ थादोंना गाज्रि थादों माबा फोर जादों लोंदों निसा बुस्थु बेफोरखौ ओ नायनाया सासे आइजो एबा बिमा मा हारिनि खामानि दा बेजोंनो लोग लोगोसे जोङो ओ गोबां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो बर' आइजोफोर एबा हिन्जाव माहारिखौ ओ जेरैहाय जोङो ओ आबाद मावनायनिफ्राय लानानै दाउ अमा बोरमा फिसिनाय मोसौ हांसो बायदिसिना न'नि जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे ओ गोथां मै मैगं थाइगं बायदि ओ आबाद मावनायजों लोग लोगोसे उम बेफार फालांगि खालामनाय बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ सुं था बोनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नों आइजो माहारिखौ नुनो मोनदों। दा बे लेखायै जोङो बुंनो हायो। गोग्गायै बुंनो हायो। ओ ओ खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो ओ ओ हौवा थासेयावबो ओ हिन्जाव माह हिन्जावानो ओ गावनि न'खरखौ सुं फोथांना लाखिखौ जों नुबोदों। नुनो मोनो नोंथांआ आइजो माहारिखौ। हारिनि फारसे जा हारिमुनि हारिमु एबा थुनलाइनि बिथिङावनो बुं थाङोब्ला जोंनि आइजो माहारिया माहारिया गोबां सोलोंथाइ गोनां आरो जौगाखांबोनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोगासिनो दङ सोलोंथाइनि बिथिङावनो नङा होमबा दा बे लेखायै जोंनि ओ हिनजाव एबा आइजो माहारिया गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानानै। गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर खामानि मावनाय। ओ जेरैहाय मोजां खामानि मावलांनाय समाजनि समाजनि हारिनि बायदि हारिनि सिबिनाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनदों आगोलबो नुबोदोंमोन आरो आथिखालावबो जों नुदों नुनो मोनो। दा हारिमुनि हारिमुनि। बिथिङावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला राव थुनलाइ। ओ बायदि जेरै खन्थाइ लिरनाय रायथाय रायथाइ लिरनाय सुंद' सल। सल' सल'मा लिरनाय रावखान्थि थि लिरनाय बिजाब लिरनाय बायदिफोरखौ जोंङो ओ आइजो माहारिखौ जों मोनसे हारिमु फोथांना लानायाव बिफाव होबोनाय बा आखाय होबोनाय खौ जों नुबोगासिनो दङ । दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जों ओ जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ सासे आइजो मा हारि एबा जों हिन्जाव माहारिखौ नुनो मोनो हारि एबा जाथिनि थाखाय ओ दावहा नांनानै खा ओ जा मुंख्लं जाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा हमनानै लाबो दिन्थि महरै आंङो ओ जोंनि बर' हारिनिनो बिर जोहोलाव मुंख्लं जान बोनाय बिथांमोननि मुंखौ फार्स्ट लादों फारि जेरैहाय जों दङ गाम्बारि सि सिख्ला थेंफाख्रि सिख्ला नङा होमबा थिग बेबायदिनो बिथांमोनखौ जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय बिरगोसि सिख्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनायखौ जों नुनो मोनदों दा थिग बेबादिनो जों बायदि रोखोमै बिफाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो हारि एबा समाजनि थाखाय दा जोंनि गामि ओनसोलाव आथिखाल आरोबाव नुबोनो मोनबावो जोंनि आइजो माहारिखौ जा बायदि बायदि गड सेल्फ हेल्प ग्रुप
औ औ
मोसौ जिब जुनार अमा दाउ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो । आरो थिग बेबायदिनो समाज सिबिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै लाइमोन आफाद आइजो आफाद गामिनि बायदि बायदिखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बे लेखायै जोङो बेबादि समाज नि मोजां बिफाव होबोनायखौ जों नुनो मोनो। आइजो माहारिखौ। दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथाङाबो आंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ
इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय नोंथां
औ औ गोजोनथों नोंथां‌।